जाबायथ'
जाबायदा
खोनाबाय ना खोनाया
खोनादों खोनादों मामायाव थाङा दिनैलाय
माथो खोनादा
खोनादोंलै आं नों खोनायाखै मा खालामदों
खामसाव
मा खालामदोंलै मा खोनाया नामा
माथो खोनादा
खोनायाखै खोनादोंना खोनाया रायलायलाय रायलाय
ओय खामसाव
मा सिरि थायो ओमफ्राय खोनादोंना खोनाया
उम मा जाखो
मा ओंख्रि जाना मा ओंख्रि जायालै ए